हेल'।
हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
हेल'।
हेल'।
औ औ।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आं गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ? नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दंमोन?
ओरैनो दं नों
औ औ। नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओम मोननैसो आयदानि सायाव सायाव रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों। ओ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनियाव मोननैसो आयदानि सायाव सोंथि सोंनो होननानै कल खालामनाय
औ औ दे बुं नोंथां।
औ आयदाया जाहैबाय ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाय गोथां फिथाइ सामथाइनि बागै नोंथाङा आंनो ना?
औ औ औ औ नोंथां औ। ओ गोथां फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो दं। ओ ओ खायसे खायसे अनेक फिथाइया बोथोर लाना बोथोर गुबुन गुबुन जायो ओ गोजां बोथोराव आलदा फिथाइ जायो ओ मेसें माने मा होनो दैज्लां बोथोराव आलदा जायो।
औ।
दाथ' जोंनि खाथि खाला बुंनो थांबा दा दा जेनेबा दा बोथोराव सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोराव सोलिबाय थानाय गोथां फिथाइ सा सामथाया ओ बायदि ओ खान्थाल दं, आनारस दं। ओ थाइजौ दं, लिसु दं बिदिनो थाइसुमफोराबो गो गोग्लैयो आरोना फिथाइ सामथायाव इथिं खोरदै फिथाइ दं। औ। बिदिनो गोथां मैगंफोरा खायसे खायसेया माने ओ बेमार आजार जायोबा जाजायोबो जाजायाबो।
अ औ।
बेनो किसुमाना आरो बेमारबो जाहोयो बिदिनो गुबुन गुबुन माने फिथाइ लाना फिथाइ बेलेग बेलेग जायो।
औ।
औ हागोन नोंथां। ओ गोथां फिथाइ सामथाइ होनोब्ला जों गासिबो मिथिखायो जोंनि ओनसोलाव आव मोननाय बा जोंनि न'खर न'खर थायनाय फिथाइफोरनि बागै आं फंनैसो बुंनोसै जोंहा ओ दैज्लां दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा थाइजौ खान्थाल बिदिनो लिसु सु आरो बायदि इफोरखौबो जों ओ जोंनि ओनसोलाव मोनो बा जों जायो आरो बेबायदि फिथाइखौ जानानै जोंहा ओ गोजोननाय बा जों एसे स्रां मोनो आरो जायबायदि फिथाइखौ जानानै जों मोनो ओ। थाइजौ फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा औ बुंजागोन नों।
माने खायसे बिदिनो गोखै फिथाइफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि देहायावबो माने खिसुमान बा बेमार आजार जानायफोरा माने जाखांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। ओ खिन्थु खायसे खायसे फिथाइ सामथाइफोरा माने मोजांबो खालामो जेरै ओ दालिम बेफोरबायदिया एसे देहानि थाखाय मोजां फिथाइ आरो। औ। नोंथाङा बुंजागोन मायबा
खान्थाल फिथाइया जायोब्ला देहाखौ गरम मोनो
हो हो माहोनदों नोंथां।
खान्थाल फिथाइखौ जोंहा जायोब्ला देहाया गरम जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा खान्थाल फिथाइखौ जानो नागिरा आरो ना।
औ देहाया गरम जायो आरो आनारस आरिखौबो जायोबा एसे बेमार आजार जानायफोरा जाखांनो नागिरो।
औ औ बिदिनो जोंहा बुंला नङा होनबा नोंथां ओ फिाइफोराबो फि जायखिनाबो बेसे लायो औ। मोजां आनो नोंथां।
माने खायसे खायसे फिथाइआ जोंनि जायगायावबो जाया आरो खायसे खायसे बाहेरनिफ्राय माने गुबुन जायगा। फ्राय फैनाय जायो जेरै आफेल ओ बाय। बिसिना नासपति आंगुर बेफोरबायदिया देहानि थाखाय मोजां। फिथाइ खिन्थु बेफोरखौ जोंनि जगायाव जानायखौ जों नुनो मोना आरो नों
औ।
नोंथाङा बुंजागोन।
जेनेबा गोथां फिथाइ बा मैगंफोरनि बागै बुंनोसै आङो। ओ जोंनि ओनसोलाव नुनाय गोथां फिथाइ ओ थाइसुं आरो बिदिनो ओ एख काक्रेल जिंखा, भर बेफोरबायदि फिथाइ महरनि मैगंफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै ओ आबाद मावो आरो जेनेबा बेफोर फिथायखौ गायनानै बेफोर बिफांखौ गायनानै जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा ओ गोबां फिथाइ सामथाइ दङ'।
औ।
उम जोंहा फिथाइ सामथायाइजोंबो गोबां फालांगिबो मावनो हायो। हायो बेफार फालांगि मावनो हायो बेफोरखौ जोंहा गोबां ओ रोखोमै जेनेबा बागानफोर खालामोब्लाथाय बेफोरबायदि बागाननिफ्राय जोंहा फिथाइफोरखौ हानानै बा ओ हाथायफोराव लांनो हायो फाननो हायो। जेरैहाय जोंहा बिलाथि बोग्रि बे बोग्रिखौ ओ बागान हिसाबै गायोब्ला जोंहा गोबां गोबां बिबांनि मुलाम्फा जायो। ओ बे बोग्रि बिफाङा से एसे फिथाइया एसे गिदिर गिदिर जायो। जाहाथे नांगौ बायदि हासार मुलि बा बिदिनो होयोब्ला बे बोरग्रि बिफांनि बागानखौ खालामना नै गोबां मानसिखौनो मुलाम्फा मोन मोनदों होननानै जों मिथियो बा खोनायो आरो
आथिखालावथ' बेबायदि उम बिलाथि बैग्रिखौ गोबां माने जोंनि जायगायाव बायनायखौथ' जों नुनोनो मोनखायो।
औ औ।
उम बिदिनो
औ।
गोबां दाना ड्रागनखौबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो दड्रागन फि
अ'अ'
बेफोरबायदिनो बेफोर गोबां बेसेन गोसा फि थाइ आरो फिथाइ सामथाय बेफोर
उम नोंथाङा आरोबाव फंनै ओ बिदिनो जोंहा ओ जों फिथाइ सामथाइ नि बागै रायज्लायदोंमोन ना दा आरो जोंहा ओ बिदिनो आ ओ मैगं आबादनि बागैबो बुंङोब्ला नोंथाङा बुं जागोन।
औ मैगंनिथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना माने दा दै ल्जां बोथोरथ' ओ जानाय मैगं थाइगं बुङोब्लाथ' जों जिंखा, भिन्दि, खाख्रेल लेस्रा
औ।
ओ लाव बायदिसिना बेफोरनो जों मै गं गायनानै माने जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा ओ गोबां फालांगि मावनानैबो जायो। माने जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों जोङो
औ औ।
जोंनियाथ' गामि जायगा नालाय बेखायनो बयबो एसे एसे माने गावनि नांगौखौ बयबो ओ न'आवनो गायना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
अ'।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ जोंहा मैगंनि ओ मैगं होनना बुङोबाथ' ओ जोंहा बायनांगौ जायो जेरैहाय दैज्लां मैगं उम ओ बेसेनफोरा गोबां बिबाङाव फाननायखौ जों नुनो मोनो। जाय मैगं हा फार्स बा गिबि हाथायाव ओंखारो बेैफोरबायदि मैगंनि बेसेना गोबां सेरसेयाव द'जौ रां फोरबाव फोर होलासे फाननायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो बेफोर मेगवगिरि ओंखारोबाथाइ बेसेना एसे गोजौआव थाङो आरो। आरो गोजौ थांनांगौनो जोंना हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोना जा थारनांगौ जायो आरो।
औ।
ओ बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओ आलु बेसेनाबो बाङो जायखौ जों दैज्लां बोथोराव आबाद मावनो हाया बैफोर फोरबायदि मेगङा जोंनि दैज्लां बोथोराव ओ जोबोर बेसेन बाङो आरो ओ बि बिदिनो बेसेनजों लोगोसे जों ओ जाथारनांगौ जायो नालाय बेसेनखौ नायाबालानो जोंहा बायनानै जाथारो आरो। बिदिनो ओ मैगं थाइगंनि बागै जेनेबा ओ आबाद मावनानै जायो। ब्ला जोंहा मोजांसिन जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हाथायाव मोननाय मैगं थाइगं खौ इसे हासार बा औ औ बेफोर सा मुलै होनाय जायो। नाथाय जों नुवा नालाय जों न'आव लाबोनानै जाफै यो। बेनि थाखायनो जोंनि देहायाव जों ओ बेमार जानायखौ मोनथियो आरो बा नुनो मोनो ओ बे बेनिखायनो जोंहा न'आव ओ बेफोरबायदि मैगंखौ न'आवनो आबाद मावनानै जायोब्ला जों ओ देहायाबो मोजाङै थागोन आरो जानाय लोंनायाबो मोजाङैनो थागोन होननानै जों सानना लाजायो आरो। बायना जानायनिफ्राय गाव मावनानै ला गाव गायनानै जायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै सानो आरो। अ नोंथां। नोथां जोंहाबो समा जाबाय ओ नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरमायबाय। बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोज साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ औ नोंथांसिमबो। साबायखर बावाहरनाय जाबाय। नोंथाङाबो आंखौ खायसे खायसे मोन्थियै बाथ्राखौ मोनथिहोबाय।
औ औ गोजोनथों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।
दे।